खुलुमबाय औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ औ खोनादों
औ नोंथांजों आङो दान्दिसे समाव राय लायनो होननानै फन खालामनाय जाबाय रायलायनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन रायज्लायजागोन
अ दे बिदिब्ला जोङो जानायनि जानाय आयदानि सोमोन्दै एसे सावरायनसै बिदिब्ला न' औ औ जानाय होनोब्लाथ' जोङो ओ जोंनि गुबै जोंनि गुबै आदार बा जोंनि गुबै फुंखा बै माइ माइनिफ्राय जों माइरं बानाया होनबा बे ओ माइरं ओ बे माइ आबादनि सोमोन्दै जोङो एसे ओ रायज्लायनसै रायज्लायनिस्लै बिदिब्ला नोंथांजों
औ राय-रायज्लायजागोन नोंथां
ओ मा होनो नोंसोरनि ओनसोलफोराव ओरैनो ओ मा मा माइ आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो माबायदिहाय मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन ओ माइ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर' समाजाव ओ ओ गुबैयै जोङो माइ आबादखौनो ओ‌ मावनानै जाबोदों दोनै सिमहालागै जोङो बे माइ आ आबादखौनो जोङो आबाद मावनानै गुबै आदार महरै जोङो बेफोर बेखौ जाबोदों आरो दा बुंनो थाङोब्ला जोङो औ जोंनि ओनसोलाव नंगौ गोबां सुबुङानो गोबां आबादारिफोरानो ओ बेफोर माइ आबादखौहाय ओ खालामनानै ओ माने नखरफोरखौ नायबोदों एबा स सामलायबोदों एबा जाबोदों ओ दा बे बेलायाव ओ औ दा बे बेलायाव माइ आबाद होननानै बुङोब्ला मा मा माइ आबाद बिदि खालामो होनोब्ला गुबैयै गोदो गोदायनि दिनावथ' जोङो बिदिनो माइसालि माइ माइ ब्रा माइ आरो बिदिनो ओ गोबां बिदि माइफोरनि मुं दङ जोङो आथिखालनि जुगाव बिदिनो रुन्जित ओ आइजं बेफोरखौ बांसिनै ओ आबाद मावनायखौ जोङो औ नुनो मोननाय जायो आरो दा औ औ नोंथां औ नोंथां ओ दा बे बेलायाव माबादि आबाद मावो होननानै बुङोब्ला आबाद खौथ' ओ जोंनि बे ओनसोलाव ओ दानि बे जुगाव जोङो नुनो मोनो जे माइ आबाद खौथ' गोदो गोदायनि जन नावहाय दैज्लां बोथोरावल'सो माइ आबादखौ खालामनाय जायोमोन ना बांसिनानो ओ दा आथिखालनि मुगायाव जोङो औ आथिखालनि मुगायाव जोङो जोंनि जों नुनोमोन
औ औ नोंथांनि रायज्लायनाया एसे नांथादों हेलौ हेलौ हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनाबाय दे दे बुंलाय
औ ओ दा माइ आबादखौ बिदिनो ओ मेसें बोथोरावबो खालामनायखौ दैज्लां बोथोरनि अनगायैबो मेसें बोथो थोराव खालामनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि औ बे ओनसोलफोराव ओ सुबिदा बादियै खालामनानै ओ गायनानै लायो आरो दा बे बिलायाव औ गोबां सुबुंफोरानो जोंनि आबादारिफोरा माइ खौनो जोंनि थांनानै फथायनि गुबै राहा हिसाबै बेखौ ओ बेफार फालांगिनि ओ लामाथिंबो जोङो लांनायखौ नुनो मोनो बेफोरखौ जोङो फाननानै जोंनि आबादारिफोरा ओ ज माने खावसे बाहागोखौ फाननानै बिस जेरो गावसोरनि न'खरखौ सुं थानाय ओ सुंथानाय सुंथायो आरो बिसोरो गावसोरनि न'खर खौ नायो बेजोंनो औ ओ दा औ औ आ दा बेनि अनगायैबो बिदिनो जोबोरैनो गाजा गोमजायै बिदिनो माखासे नियम बा आसार खान्थिफोर दङ बै माइ गायनायावबो ना दङ दा बे हिसाबाव माइ लाहैनाय बा माइ गसा लाहैनाय बिदिबो आ जोंनियाव उम फोरबोफोर दङ माखासे दा माइ गायनाय होनदोंबाथ' ओ गिबि गिबियावनो जोङो माइ गायनो थाखायथ' खोथियाखौथ' नांथारगौ। नंगौना?
औ नांखागौ औ नांगौ
औ औ दा खोथिया दा माइज्लि थुननाय जायखौ बुङो माइज्लि माबानायखौ दा बे माइज्लिखौहाय जोङो गिबियावनो जाय औ जाय माइ खौनोखि जोङो गायगोन बे माइखौ जोङो ओ मोनसे बे बस्थायावहाय बे बस्थाया माबानि जानांगोन आरो बे फाथोनि बस्था बिदि जानांगोन आरो बै बस्थाय औ बे बस पथायाव जोङो माइखौ सु सु माबा बोनानै ओ सोनानै बे बस्थाखौ खाथुमनानै दैखराव एबा हाखरफोराव बिदिनो दोनथ'नाय जायो आरो सा साननै बिदिनो सा साननै सानथामसो औ औ गाजा बेरनाय बादि खालामनानै औ आमफ्राय बे खौ जेब्ला बियो एसे एसे जा बेरो अब्ला बेखौ आ ब'बबा एसे गिसि बाहाय बे माने जायगायावहाय मा बेस खौ आ थालिर बिलाइफोराव न' बेफोराव ओ दिहुननानै बा बरननानै बेखौ खोबनानै बे सं हरसेसो खोबनानै दोननाय जायो आरो। दा बेनि खायफा ओ। गोदोहायथ बिदि खालामोमोन दानिया थ' दायरेक आम बै बस्थानिफ्रायनो बरन खानानै फोनो लांनाय जायो आथिखालनि दिनावहाय जों नुनो मोनो आ आरो बे खोथिया फोनायावबो खोथिया फोनायावबो गोबां नेम ओ खान्थि बा आदब खान्थिफोरनिफोरखौ नोजोर होनो गोनां जायो जानला मानला बिदिनो ओ खोथियाखौ फोयोब्लाबो खोथियाया मोजां मोजां जाया आरो
जाया औ नंगौ नंगौ
नंगौ ना आ औ दा खोथिया खौ नों फोनोबो बेयावबो नोङो रोंनांगौ माबादि फोनांगौ माबादि फोयोब्ला मोजां जानांगौ औ रोंनांगौ जो जानला मोनला मानसिया बेखौ फोयोब्लाबो बियो मोजां जाया आरो ब-बबेथिंबा रोजा जागोन बबेथिंबा गोबा जागोन
औ औ नंगौ औ बेनिखायनो औ बेनिखायनो समान जोङो गासिफ फारफ्रोमथिंबो नायनानै जों समानै बे ओ माबाखौ माइखौ जोङो सारनांगौ
फोनानै औ माइज्लिखौ औ फोनानै लानाय जायो औ औ दा औ दा आ नोंथांनिफ्राय आं मोन थिनो लुबैयो जे आंथ' माइज्लि फोनायावलासिम बा खोथिया फोनायावलासिम नोंथांनो खोन्थाबाय दे बे माइ खौ जे गायनायाव मा मा माने माइ गायनायनि सिगाङावनो जोङो मा मा खालामनानै ला ग्रोनांगौ दुब्लिखौ माबादि खालामनानै लाग बेयो बिनि सोमोन्दै एसे फोर मायनानै होनो हागोन ना
हागोन औ ओ जोङो गिबियावथ' माइ गायनो माइ गायनांगौ जायोब्ला जायखिजाया माइ जायखिजाया माइ आबादखौ जुदि जोङो खालामनो बा गायनो गोनां जायोबा जों गिबियाव हाखौ जोङो ओ एवग्रोना लानांगोन बा जोङो ओ हाब्रु खालामग्रोना लानांगोन आरो जेरैहाय जोङो आगोल ओ आगोल समाव जेनेबा जोंनि गोदो गोदायनि आबै आबौ समाव जेने जोङो आबै आबौ बा आज आजै आजौमोननि समाव जोङो ओ बे ओम माइ माइ गायनो थाखाय जोङो ओ मा खालामनाय जायो जोङो मोसौजों हालेवनाय जायोमोन आरो। मोसौ बा मैसो बेफोरबायदि जोङो जुनारजों हालेवनानै बे माइ आबादखौ मावनाय जायोमोन आरो दानि दाव गालु मुगाथ' जोङो बेफोरबायदिखो नुनाय नुनाय आइ नु नुलिया जोबोद खम नुयो। नुयोब्लाबो सासे सानैया जों दाबो मोसौजों औ मोसौजों हालेवनानै ओ माइ गायनाय जायोमोन आरो ओ जों मोसौ हालिसे जरासे मोसौ नांगौ जोंनो हालुवा मोसौ बेनिफ्राय जोंनो बेवहाय ओ नांगोल नांगोल आरो जंगाल बेनिफ्राय मै बे मोन मोनथाम जो मोन्थाम जोंनो बे ओ मोनथाम बेसादखौ जोंनो नांगौ जायोमोन आरो बे मोनथाम जिनिसखौ। ओ‌ नांगोल थाबाय बेनिफ्राय जंगाल थाबाय बेनिफ्राय मै आरो गिबियाव जोङो ओ मोसौजों ओ बाद खालामनो गोनांब्ला माइ आबादखौ मावनो गोनांब्ला जोङो आरामसे नांगोलजों हालेवबाय मोसौजो‌ हाल एवनानै बेखो ओम एकदम‌‌ हाखोन गुरै गुन्दै खालामनानै ओमफ्राय ओ ओ हाब्रु खालामनानै बे खौ जोङो ओ बेनि सायाव गायनाय समाव जोङो मै होनाय-होनाय-होनाय जायो आरो बे मैखो ओ मैजों जोङो आरामसे समान खालामना लानानै बे हाबाखौ बेनिफ्राय जोङो खोथियाखो फुबाय बे खोथियाखौ फुनानै जोङो ओ माखासे ओ मानसि लानानै जोङो बे ओ माइखो जोङो बे हाब्रुआव जों गायनाय जायो आरो बिदिनो दा नि मुगायावथ' जों बेफोरबायदिखो नुनाय नं उम आ नुलिया दानिया जोङो दानि दावगालु ओ जुगाव बा मुगायाव जोङो ट्रेक्टर जों हालौनाय नुनो मोनो। ट्रेक्टरजों ओ जोङो खोब खम समनि गेजेरावनो जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनानै जोङो माखा इसे माइ आबादखौ थाबैनो जोङो गायनो गायखांनो हायो आरो। ओ जेरैहाय नो जोङो गिबियाव औ नंगौ बेनिफ्राय ओ ट्रेक टर जों जोङो आरामसे फास्ट आवनो जोङो हालेवग्रोना लाबाय एसे हालेवखांनायनि उनाव जेब्लानि ओ अखा होनानै जेब्ला बे दुब्लियाव दै जागोन बे दै जानानै जोङो बेयाव खनसे हालेवबावना होबाय बेनिफ्राय जोङो हाब्रु खालामनानै आराम फोमोनना लाबाय आरो लानानै जोङो हाखौ स खालामनानै बे हाब्रुखौ समान खालामनानै जोङो बे माइ आबादखौ ओ खोथियाखौ जोङो गायनाय जायो आरो माखासे ओ जोङो मानसि ओ बुथुमनानै जोङो ओ‌ हौवाफोर हिन्जाव फोरै जों बे खोथियाखौ गायनो हायो आरो बेफोरबायदि बेनिफ्राय आथिखाल मुगायाव जोङो मे सि गैयालासिनोबो जोङो माइखौ गायनाय नुनो मोनो ओ मोनसे ओ मेसिन बा टेक ट्रेकटर बायदिनो मोनसे मेचिन दङ। बेजोंबो जोङो थों जोंङो जों दाइरेट मानसि गैयालासेनो जोङो सासे मानसिजोंनो बे मिसिनखौ मोनोबाथाय जोङो आरामसे बरियानो जों गायला गायलांनो हायो आरो समनि गेजेरखौ औ खोब खम समनि गेजेरजों जोङो माखासे ओ माइ आबादखौ जोङो मावनो हायो आरो जेरैहाय जोङो माइ आबादा माखासे थाहैबाय जेरै ओ माइब्रा जोसा माइ बेफोरबायदि रनजित ओ आयजं बेफोरबायदि माखासे आबादफोरखौ जोंनि ओनसोलाव मावनाय जायो आरो गोदोनिफ्राय हागासिनो दं आरो। ओ दाबो दासिमबो मावबोगासिनो दं आरो बेफोरबायदिनो जोङो माइ आबाद मावनानै जोङो माखासे जोंनि रांखान्थिखौ जोङो ओ सुखनो हायो बा जोङो थांना थानायनि जिउ राहानि थाखाय जोङो बेफोर आबादफोरखौ मावनानै औ लानो हायो आरो औ हायो। ओ नोंथांजों माइ आबादनि सायाव सावरायनो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। जोङो रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ नोंथां दोनथ दोनथ जासिगोन औ। गोजोननाय थाबाय।